हेल नोंथां। औ खोनादों नोंथां। होम।
ओ ओमफ्राय जोंना दिनै रायलायनो नागिनाय टपिकआ मामोनलाय?
औ जोंना दिनैनि आयदाया जाहैबाय माने बर' समाजाव सिगां सोलों थाइआ माबायदि गोनांथि होयोमोन सोलोंथाइखौ सुबुं फोरा आरो आथिखालाव माबायदि गोनांथि होयो जेनेबा अल आरो मा होनो माबायदि बेसेबां दाउ- दावगादों बेखौ- सावरायनोलाय सावरायनोसै नोंथां। उम।
सावरायनोसै औ।
औ अब्ला नोंथाङानो नोंथाङानो जागाय गोदो दे नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि गोदो बर' सुबुं फोरा सोलोंथाइखौ माबायदि गोनांथि होयोमोन
औ नंगौ ओ बर' हारिनि दानि सोलोंथाइ लानाय आरो गोदोनि सोलोंथाइ लानायाव ओ। गोबां ओ फारागथि खौ नुनो मोननाय जायो। ओ गोदोथ' सोलोंथाइखौ ओ लाबांखायानोमोन आ ओ लानो थाखायबो ओ परिबेस बा हालोदा मोजां नंखायामोन। मानो होनना बुङोब्ला बै समाव ज जोंनि हादराबो बांद्राय जौगाखानाय नङामोन जेरावहाय ओ फरायसालिफोर गैयामोन। आरो बर'हा बर' बिजों हिसाबै गैयामोन ओ सोलोंथाइ लायो ब्लाबो गुबुननि बा असमिया ओ बिजोंजोंसो जोङो सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन आरो जोंथ' मोनसे फिसा मानेब ट्रायब ट्रायबेल होननांगोन जों हारिसा दा सारि साहाया मोनसे जोंहा राव दङ नाथाय राव थाब्लाबो जों गुबुननि रावजोंसो जों सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन। आरो बै समावहाय
माने सोलोंथाइनि बिजों गैयामोन आरो
ओहो जोंनि बर'फ्रा सोलोंथाइनि बिजों गैथ'वामोन गोदोनि समावहाय बे समाव ओमाय मा खालामोमोन बर'फ्रा ओ असमिया बा‌‌ बांला बे बिजोंजोंसो जोङो सोलोंथाइखौ लानाय जायोमोन आरोखि आरो फारसेथिं जोंनि हादरा जौगाया याखैमोन‌ नालाय फरायसालिफोर लुनाय बेफोरबायदिनि गैखायामोन आरो फारसेथिं बर' फ्रा हाग्रा ओनसोल बा हाजो ओनसोल खाथियाव थाग्रा आरो बे ओनसोल साइदावहाय ओ‌ स्कुलनि बा फरायसालिनि माब सननाय बेफोरबायदि जाखाया दा बेवहाय साफा सानै सोलों थाइ‌‌ लागिरि लानायफोर दंमोन। ओमफ्राय गोबां खममोन आरोना बिसोरो सोलोंथाइ लाखायामोन नाथाय दायो बेफोरनिफ्राय जोंनि हा दोरा जौगानाय लोगो लोगोन गासैनिबो बिथिंनिफ्राय मा होनो जौगानाया जाबोबाय आरो गासिबबो जायगायाव फरायसालि गायसनबाय आरो एसेनिफ्राय एसे फरायसालिया माने फरायसालि लुनाया बांबोबाय आरो ना दा‌ साब सिन जाबाय। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बिनि सायाव
औ नोंथां होननाय बायदिनो गोद हाय जोंनि सुबुंफोरा माने फु सोलोंथायाव बारा गोसो होआमोन आरो गोसो होआमोन माने बे बर' जोंना हाजो गुदि हाग्राबारि माने जेराव हा दान जायगा गोथौ जायगा बेफोरआव थानानै मोजां मोनो मोन जिहेतु बिसोर माने सोलोंथाइनि बागै बारा मोन थियामोन आरो आरो सोलोंथाइ जाय साफा सानै मानसि बेबो गोबां खस्थ जों लानो गोनां जायोमोन जाहाथे जोंना खा थियाव स्कुल ख गैया माने फराइसालिबो गैयामोन आरो सोलोंथाइ लाग्रा जायगाबो गैयामोन । गोरों गोरायानो गैया नालाय बिनि खायनो सोलोंथाइबो ला सोलों थायबो लानोबो जायगा गैयामोन । फराइसालिफोराबो बुहुत गोदान गोदानावमोन । आरो जायफोराहाय जेनेखा नों थांआ होनदों सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंना राव दंब्लाबो माने जों लानो गोनां जायोमोन आरो गावनि बिमा राव जों लानो मोनामोन। मानो होनोब्ला जोंनियाव गोरों गोरा सुबुंआनो गैयामोन नालाय जि साफा सानै, औ जि साफा माने एसे रोंनाय बेफोरबो माने गुबुन हारि गुबुन रावजों सोलोंनाय आरो बिसोरनो एसे जा गुबुन रावनि जों लों रोंनाय सुबुंफोर एसे गिदिर गोलाव साब साफा सानै आरो आसि सि बिजौआव साननो हानाय गामि दरसेयाव सासेबो गैया जानो हानाय । बिदिनो अब्लाबो जि सा से सानै रोंदों बियो माने इसे इसे नाजानानै दा इसे माने मोजाङाव फैबाय आरो माने इसे से एसे मोजाङाव फैनानै दा दिनैसिमहालागै जों दा बिदि थाखोआव मोनफैबाय आरो अब्ला नोंथाङा दिन सिगांनिया थ जों मिथिबाय जोंना सोलों देयावनो सोंलों देलानोबो सुबिदा गैयामोन। आरो जायगाबो गैयामोन नङा होमबा आरो गोसोबो गैयामोन बारा एसेबां।
गोसोआवनो गैया औ।
आथिखालाव माबायदि जेनेबा नुनो मोनो सिगांनि फ्राय मानि अ बेखौ फोरमायना होदो।
अ नोंगौ। ओ आथिखालावथ । गोबां बिथिङाव जौगाबाय बर फोरा सोलोंथाइआव लानानै ओ सोलोंथाइ लानानै गोबां साख्रि मावनाय दंसै। दानि जुगावहाय गोबां साख्रि ओ फोरोंगिरियानो जा इन्जिनियार यानो जा डक्टरानो जा ओ बेबायदिनो गोबां अफिसारफोर दङ आरो। आरो बेबायदिनो डिफेन्स लाइनाव थांनाय ओ आर्मि पुलिस बेफोरबायदियाव गोबां साख्रि मावनाय दंसै आरो। आह दा ओ रुजुनो थाङोबा गोदोनिजों दानिजोंआवहाय गोबां फाराग जाबाय। आरो बेजों लोगोसे गोबां। जौगाबायबो आरो।
औ औ।
दा जौगानायनिफ्रायथ जौगालांसिगोन। जौगानायालाय दा बिनिफ्रायथ ख खमायनाय नंला खमायनायाथ। साबसिननिफ्राय हामसिन जालांसिगोन। सिखोन आरो दा सोलोंथाइ लानाया दा आजिखालिनि सोलोंथाइ लानायाव होनना ओ मा होनो गोबां आ आजिखालिनि जुगाव बा आथिखालाव स्कुल बेफोरबायदिनो फरायसालिफोरनि जेंना गैला आरो ना। फरायसालिफोरा सरकारिबो दंसै सै आरो गावारि प्राइभेट स्कुलफोर खुलिनाय दंसै आरो कलेजफ्राबो बिदिनो गभारमेन्टनिबो दं सरकारिबो दंसै बा गावारिनि माबा प्राइभेट आ कलेज बेफोरबायदिबो दंसै आरो इउनि बेफोरबादिनो गोबां कलेज माबा निबो दंमोन गभारमेन्टनिबो दङ। ओमफ्राय प्राइभेट बो दंसै। ओ सिन यानो गैला आरो। आरो आजिखालि ओ ग्लबेलाइजेसननि मुग यावहाय अनलाइनजों अनलाइनजों कसिं लानाय मोन से ओ न'आव थानानैनोनो नोङो सोलोंथाइ लानो हानाय नोङो माखौ लानो गोसो नो सोलोंथाइ लानो हानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे कचिं स्टेन्डार दङ नोङो सासे अफिसार जानो बा अ अफिसार जानोबा नोङो कचिं लानो हानायनि माबा जाबा
माने जाय माखौ मोजां मोनो बेखौ सोलोंनो थाखाय
औ लानो हायो औ आरो आजिखालिनि जुगाव थांलाय फैलायनिबो जेबो माबा उसुबिदा गैला नालाय नोङो बहाबा थांनांगौ गोनां जायोबा थांब्रबना फैब्रबनानै नोङो गावनि सोलोंथाइ लानो नागिरनायखौ लानो हागोन। गोन आरो
औ‌‌ उम
नोंथाङा ओ‌ दायो। मा होनना बुंगोन आं ओ दा बेसेबांसिम बर'फोरा जौगाखो आरो उइ इयुनाव माबायदि जाहैनो हागौ? बेखौ इसे फोरमायना‌ गो नामा?
औ जागोन दे उम नोंथां होननाय बायदिनो जोंना दा जेनिबो आंखाल गैला माने गाससिबो बिथिङावनो जेरैबो माने सुबिदायानो सुबिदा जाहैबाय। सोलोंथाइ बिथिङाव होनो थांलाय फैनायनियावनो होन सोलोंथायाइ बिथिङाव नाय होनो ब्ला जों माने गोबां सुबुंफ्रानो माने ओरैबायदि दा सोलोंथाइ लानाय नुबाय जे जों माने माने दा सोलोंथाइ गो लायै मानसिखौनो नागिरना मोनला आरो माने सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय जि जि बाबो माने बयबो गाव गावनि गाव गावनि रोंगौथिखौ बारायनो थाखाय गोजौआव लांनो थाखाय बयबो सोलोंथाइनि खिथु खिथु खारफायो दा आथिखालाव बयबो सोलोंथाइ लायो सोंलों थाइखौ लानो लुबैयो लायो। बेबायदिनो गोबां सुबुआबो दावगालांदों साख ख्रि मावदों गोजान गोजान हादराव थांदों गो गुबुन गोजान गोजान जायगायावबो साख ख्रि‌ मावै दों खाथि खालयावबो मावदों नोंथाङा जेरै होनदों आर्मि पुलि अफिसार जोंनाव बो आथिखालाव माने आंखाल गैला‌ आरो माने ओरैबायदि बयबो बयबो माने दावगानायनि सा ओ दावगागासिनो दावगानायनि सायाव दावगागासिनो बेबायदिनो आरो दावगाबावनांगौ नंआ होमबा? सेबां दावगादों आरो बेनिफ्रायबो बांसिन दावगाबानांगौ बेखौनो जोङो माने बेबायदि मोजां लामायाव जों आगान सुरबाय थायोबा सोलोंथाइखौ गो माने खाथिसिनाव बोजबना लायोब्ला बय आंगो होननानै बोजबना लायोबा माने जोङो इयुनाव ओरैबायदि दावगालांगोन माने जाहाथे माने जोङो बुंसनो हाया आरो माने जोंनि जोंनि माने सुबुंफोरा ओरैबायदि गोजौआव थांगोन रावबो रावबो बिदि माने आन्दायनानै थानाय नङा। दुखुआव थांनांनाय औ बिदि आन्दायनानै रावजोंबो थगाय थसिग खालामजानानै थानाय नङा जेनिखि गाव आइडिया गैयै मावना जानो हायै जेनेबा साख्रि मोनाबाबो नोङो ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा अनेखथा लामा दिहुनना लानो हायो। साख्रियाल' साख साख्रिनि थाखायल नङाबाबो जों गुबुन फिसा फिनला बि बिजनेसबाबो गिदिर बिजनेसफोर मावनोबाबो आजिखालि सोलोंथाइ नांगौ नङा होम्बा। बिनि थाखाय बिनि माने सोलोंथाइ लायोब्ला जों माने ओरैबायदि मुलाम्फा आरो माने नों माने नोंखौ रावबो गादबना दोननो हानाय नङा। नेवसिना दोना बा नोंखौ थगाय थसि खालामनो हानाय नङा जेराव औ। जेराव गोसो बेयावनो नों गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हागोन गोसो बायदि हारसिं हाला थांनो हागोन। आथिखालाव जिहेथु नों नोंथांङा होननाय बायदि थांलाय फैलायनि जेबो उसु बिदायानो गैला नङा होमबा? जों औ जों जेराव गोसो बेयावनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो गोसो बायदि जेरावबो थांब्रबनो होनबानो थांनो हायो आरो आथिखालाव माने फरायसालिफोराबो नोंथां होननाय बायदिनो आम खाथि खाथियावनो। गामियावनो फरायसालि दं। औ नों आरो गोसो गोसो बायदि फरायसालियाव सोनो हायो नों फैसा गारनानै फोरोंनो हायो फैसा होआलासिनोबो नों सरखारि फरायसालिफ्रावबो फरायनो हायो। आरो नों फैसा गारनानै ओ फोरोंनो गोसोबा नों गावारि प्राइभेट स्कुलफोर जायखौ फरायसालि होनो बे गिदिर खायफा गोरों गोरा सुबुंफ्रा माने गाव गावनो गाव गावनि रोंगौथिखौ फुवारनो थाखाय माने गावारि स्कुलबो बानायो। फरायसालि बानायो बेफोरावबो जोङो सोनो हायो। हायो माने नों गोसो बायदि आरो नोंथां होन्नाय बायदि आथिखालावथ बे जों माने आथिखालाव माने साख्रि गावनि इयुनखौ दानो थाखाय माने एसेबां माने खस्थ जाला आरो गोदोनि सुबुंफोरा जेरै फरायनोबो लामा मोनाखैमोन आन्दायदोंमोन बेबायदि जाला आरो माने। जों नों माबा मोनसे मिथियाब्ला माने सोरबा गिदिर गोरों गिदिर गोरानाव फरायखानाय रोंखानाय जब मावखानाय साख्रि मावखानाय बेफोराव सोंनो हायो बिनिफ्राय दा नोङो गियान लानो हायो। बोसोन लानो हायो बिनि अनगाबो नोंथाङा होननाय बिदि अनलाइन जोङो मबाइल फोराव लाय नायनो हायो औ कचिं लानो हायो औ औ नों सोंनानै लानो हायो। हायो आरो बेफोरबायदि माने दानि सुबिदाया आरो बिदि जाबाय थाबा मान बहुत गोजौआव दावगो दावगोलांगोन होननानै आं सानो आरो औ। औ उम
लांदां लांदां बेबायदिनो साबसिन गाहामसिन जालांसि सिगोन आरो जोंनि माबायावहाय आरो खिन्थु ओ साननो लुगैया दा ओरैबायदि जोंनाथ' जेनेबा गोदोथ' जोङो गिबि गिबियावहाय बर' हा बिजों गैयामोन जों गुबुननि हा बिजोंसो फरायनांगौ गोनां जायोमोन। दायोथ' जेनेबा सोरबा सोरबा इंलिस मिडियामजों फरायो असमियाजों बिराद खमसै ओमफ्राय दा बांसिन जोङो मायाव फरायो गावनि ओ बर' बिजोंजों फरायो जोंनि बर' बिजोंआ नाइन्टिन सिक्सटिथ्रियावसो बिजों महरै जोङो ओ गुदि फरायसालियावहाय जोङो फरायजाजेनदोंमोन बिजों महरै आसाम सरखारजों गनायजादोंमोन आरो दा दा मोनसे साननो लगैयाबा एसे गिनो गोनाङा जाहैबाय जोंनि बर' बिजोङा ने आजिखालिथ' गोबां सरखारि अ' सरखारिथ' नङा गोबां माने प्राइभेट बा गावारि स्कुलफ्रावसो सोहैयो गावनि फिसाफोरखौ ओमफ्राय सरखारि बर' बिजों फरायनायावहाय गोबां खम जालांबाय आरो दा।
औ जाबाय।
एसे साननो लगैया जानानै फैबाय आरो ना जोंनि बर बिजोङआ सानसे नङा सानसे गोमोरलांफिनगोन नामा? जुदि गासिबो गासैबो सुबुङानो नोङो इंलिस मिडियाम इंलिस मिडियामावसो सोजोबोब्ला अबाथ बर बिजोंफोरखौ फरायनायानो खम जाहैगोन अब्लाथ जोबोद गिनो गोनां जायो जाहैसिगोन दा बिदिबा साननो लुगैयो आरोना जोंनि आ इयुनखौ नायनानै दा बेनिखायनो जोङो साननांगोन आरोखि दा लाखिनो हायो खिनाया जोंनि बिबानमोन जोंनि बर बिजोंखौ औ दोननोसै दे